औ नोंथां खोनागासिनो नोंथां
हेलौ नोंथां
औ नोंथां आं खोनादों नोंथाङा खोनायाखै
खोनादोंना नोंथां?
खोनादों नोंथां
हेलौ नोंथां
औ नोंथाङा खोनायाखै नामा हेलौ
खोनादोंना नोंथां
औ आं खोनागासिनो नोंथां नोंथांना नेटवर्कनि प्रब्लेम जानांगौ नोंथाङा मोजां नेटवर्क गोनां जायगायाव थांनानै मोजां औ नोंथाङा आं नोंथांनि रावखौ खोनागासिनो नोंथाङा नेटवर्कनि एसे प्रब्ले जानांगौ नोंथां नोंथाङा नेट गोनां जायगायाव थांनानै रायलाय
हेलौ नोंथां
औ नोंथां आं नोंथांनि रावखौ खोनासिनो दङ नोंथाङा खोनायाखै नामा?
हेलौ नोंथां
हेलौ नोंथां नोंथां खोनायाखै नामा हेलौ हेलौ नोंथां
हेलौ हेलौ नोंथां
औ नोंथां खोनादोंंना खोनायाखै नोंथां
हेलौ नोंथां
हेलौ
हेलौ नोंथां
औ नोंथां आं नोंथांनि रावखौ खोनागासिनो दोङो नोंथाङा खोनायाखै नामा?
ओ नोंथांनि रावा आंनिसिम खोना जायाखै नोंथां
नोंथां नोंथांनि रावखौ आं खोनागासिनो दङ नाथाय नोंना प्रब्लेम जानो हानाय नेटनि बेखायनो नोंथाङा मोजां साबसिन नेट गोनां जायगायाव थानानै रायज्लायबा मोजां जायो होनना आं लुबैयो नोंथांखौ
दे जागोन नोंथां
औ आं खोनादों नोंथां नोंथांनि रावखौ आं मोजां खोनायासै
औ नोंथांजों हान्था मेलानि बागै ओ सावरायनो सान
आदसा औ हागोन नोंथां नोंथांनि आंना हान्था मेलामनि सम रायज्लायनो होनबाय दे आं सम होनो हागोन नोंथांनो नोंथाङा मा सोंनो होन्दों मोनदों
नोंथाङा हान्था मेलानि बागै एसे फोरमायनाय हागोन ना?
औ जिखिजाया नोंथाङा सिगाङावनो फोरमायग्रोबा मोजांसिन जायो
औ हान्था बेेलानि बागै नोंथाङा मा नलेज दङबा मा फोरमायनो सानो नोंथाङा बुंग्रोदों
हान्था मेला होनोब्ला जों नोंथां गिबियावनो
औ
जोंनि फरायसालि जोंनि गामि ओनसोलावहाय दासिमहालागै गोबां फरायसालिनि आंखाल बेनि थाखाय फरायसाफोरा मोजां सुबिदायै फरायनो मोनै मोनाखै ओ बबावबा दाबसे जायगायाव थांनो नागिरबा गारि मथर गैया गामि ओनसोलावहाय बेनि थाखायनो ओ सम मथे जोङो ओ मोनहैनाय जाया आरोबाव जोङो दाबसे दैमा बारनानै थांनो गोनां जायोब्ला बेयाव नैबेयाव दालां गैया बेबायदिनो ओ जोंनि गामि ओनसोलफोराव गोबां जेंना नुजाथिदों आरो सोहोर ओनसोलफ्राव जोङो नुनो मोनो। गेलेयो। आ गारि मथरनि जेबो आंखाल गैया दालांनि जेबो आंखाल गैया दै बारना थांनो थाखाय जानाय लोंनायनि जेबो आंखाल गैया फरायसालिनि जेबो आंखाल गैया बेनि उनाव ओ। बांनायनिफ्राय आरो बांसिनगासिनो दं। जों गुबुन दाबसेयाव थांनो गोनां मोनबा थाम ब्रै घन्टा लायोमोनब्ला दिनै जों से घन्टायावनो मोनहैनाय जादों जेरै जोङो फ्लाइटजों एरप्लेनजों बेबायदिहाय जोङो हान्थिनो हानाया जाय लोगोया सफैगासिनो दं सोहोराव नाथाय जोंनि गामि ओनसोलावहाय दासिमहालागै सफैथयाखै आ गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा बेनि थाखायनो गोबां आ दहस थम सों सहायनांदों जानाय लोंनायनि फारसेबो जों नाव सम मथेहाय जानाय लोंनाय मोना मानो होनोब्ला जोंनि गामि ओनसोलावहाय बांद्राय गारि फोर गैया नालाय ओमफाय गारि हाबदोंमोन दालांफोर गैया बेफोर बायदि सम बेनि थाखायनो गोबां जोंनि राव जेंना नुजाफैदों दा नोंथाङा एसे फोरमायनानै होयोबा हामगौ सानो।
नोंथाङा जाखिनि हान्था मेलानि बागै फा-फारि फारि बुंलांबाय बेफोर गासैबो सैथो दा दा आंबो नोंथांनि सिनाय बायदियै बिब्दि बुंनो हायो जे गामि आरो सोहोरा जोंना एसे आलादा जायो बुंनो थाङोब्ला जोंहा टाउना मानो डेभेलप जायो होनोब्ला टाउनाव एसे आलादा जायो जोंहा गामियाव आलादा जायो मानो होनबा जोंहा बेफोरबायदि। माब्लाबा प्रब्लेम फैयो जे गामि दफाफोराव जोंहा मा जायो जोंहा बिफां लाइफां आ बेफोरो बांसिन थानायनि थाखायनो जोंहा अखा हायो बेवहाय अखा हानायनि जाउनाव लामाफोरा ओरै मोनला जायो बा थांनो हानायनि राहा लामा हान्था मेलाफोरा जोंहा थांनो हाया बेफोरबायदि जायो दा बेफोरबायदि हाब्रु दैब्रु जानाय जायगायाव दा फरायसाफोराबो फरायसालिसिम थांनो गोब्राब जायो बेफोरबायदिनो जायो दा हान्था मेलानि गेजेराव जोंहा बुंनो थाङोब्ला गोदोनिफ्राय दा गोबां जोंहा डेभेलप जाबोबाय गोबां डेभेलप जाबोबाय आरो बे डेभेलपनि गेजेरजों जोंहा आ जाखिनिखौ जोङो मोननांगौ बेखौ मोनदों आरो उनावहाय जों मोनबावबाय थागोन आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो टाउन आरो सोहो गामिया एसे आलादा जायो जायनि जाउनाव जोंहा आ नांगौबायदि बेफोरो समाज फोसाबनायनिफ्राय जायो समाजनियाव समाजाव मोजां दैदेनगिरि थायोब्ला समाजाव मोजां बिब्दि माबा थायोब्ला समाजनि बा मोजां साननाय हनाय थायोब्ला बिदिनो मोजां जालगासिगोन दा जेखि जाया बेफोर नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानहरदों नामा हान्थाबेलानि सोमोन्दै
बुंनोथ दं नोंथां। फरायसालिफोरा दासिमहालागै सोलायनायखौ जों नुनो मोनाखै बेनि थाखाय फरायसाफोरा बे हान्थाामेलानि थाखाय फरायसाफोरा गोबाङानो आलाय सिलानाय जादों सोरबा लायनो न लोंग्रा गालादों सोरबाया मबाइल उम थाग्रा जालांदों सोरबा सोहोराव खामानि मावना थानांदों बेबायदि फरायसालि गैयैनि थाखाय जानाय लोंनायनि आंखालनि थाखाय सोरबाया खामानि मावदों दखानफोराव सोरबाया बिदिनो रसा नांनानै थालांदों बेबायदि गोबां मोगा-मोगि नुबोदों आ गामि ओनसोलफ्राव फाय बिदिया जायो। नाथाय सोहोर ओनसोलफ्राव बेबायदिया ओ बेबायदि जानायखौ जोङो ओ नुनो मोननाय जाया। उम बेबायदिनो नोंथाङाबो ओ इसोलफोरनि बागै एसे सर माबा फोरमायनानै होबा हामगौ सानो।
औ नोंथाङा मा सोंथिदोंमोनलाय बुंफैनो हागोन नामा?
ओ ओनसोलफोराव जोङो ओ दा दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोराव जोङो हान्था मेला हान्था मेला दैज्लां बोथोराव जोङो मा रखोम हान्थिनानै माबा जानांगौ जायो बेनि बागै एसे
औ दा हान थामेलानि बागै बुंनो थाङोब्ला दा दैज्लां बोथोराव बिब्दिनो जायो जानाय लोंनाय हाजाफोराबो बिदि मोजां जाया मानो होनब्ला गोबां अखा बांद्राय बार बारनायनि जाउनाव बिफां फुलिफ्रा गुबुना आरो गोबां सारअन्थाइ बेफोरबायदि गावनायनि जाहोनाव अन्थाइ गोेलैनायनि जाहोनाव बारहुंखाजों लोगोसे अन्थाइ फैनायनि जााहोनाव खायफा मैगं थेलि आबादफोराबो जोंहा गाज्रि जालानालाय बेखायनो जोंहा जानाय लोंनायनि एसे आ मोनसे खस्थयै मोनसे माबा गोलायलाङो। दा बुंनो थाङोब्ला हा था मेलायाबो ओरैबायदि जायो जे जोंहा गामि आ गामिफोराव जोंहा बाहाय सान्था मेला होनना बुंब्ला जोङो साइकेलखौ मोनसे हमजायो बा जायखौबो जों साइकेल सलायनानै जोङो मोनसे थांखिजों बा मोनसे साननाय समजों जों दावबायनो हायो ससे लामाखौ आरो जोंहा फरायसालिसिम थाङो कलेजसिम थांनो हायो आरो जोंहा मोनसे हाथाय बाजाफोराव थांनो हायो बिब्दिनो दा बिबदिनो गोजानब्लाबा जोंहा ओ जुदि हान्थिनो बा दावबायनो गोनां जुदि जायोब्ला जोंहा गारि मथरनि गोनांथि जायो। दा बेफोरो गारि मथराबो गासैबो सुबुंनाव ओ थाजोबा गैजोबा बेखायनो जोंहा हान्था मेलानि एसे जायफोरा गैया बिफोरो एसे प्रब्लेम जायो आरोना दा बेखायनो आरो नोंथाङा माबाखौ बुंनो सानदों ना हान्था मेला
नोंथांङा मा सोंथि सोंदोंमोन।
औ नोंथाङा ओ जिखिजाया जायखिजाया आ हान्थामेलानि बागै सुंदयै फोरमायबावनो हागोन ना?
गामि ओनसोलखौ आ खमैबाबो जों सप्तासेयावसो खेबसे जोङो बाजार बाजार बेनि थाखाय जोङो सोरबाया मोजाङै मोनजाया बेबायदि आरो हान्थिनो हानाय जोंहा साइकेल गारि म थर गैया गामि ओनसोलफोराव बेबायदिनो जोंहा सप्तासे खेबसे बाजार मानो होनोबा ओनसोलफोरावहाय बाजार आं बाजारफोरखौ जोङो नुनो मोननाय जाया सप्तायाव जोङो खेबसे खेबनैखौल नुयो। नाथाय बेयाव थांनायाव जोंहा आ जोंनि गामि ओनसोलफोराव गोबां जेंना जेंसि फैसानि बेफोरबायदिनि थाखाय सोरबाया मोनजायो सोरबाया मोनजाया बे थाखायनो ओ जोङो हाथा मेलानि गोबां जयाव गोनां जागासिनो दं गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा थारैनो बुंनो थाङोब्ला फरायसालिनिफ्राय जादों होननानै जों बुंनो हायो लामा दालांफोरनिफ्राय जादों होननानै बुंनो हायो लामा दालां जायैनि थाखाय दिनै फरायसालिया गामि ओनसोलफोराव। बेबायदिनो फरायसा लाइमोन सासे लाइमोनफोरा बा जों लाइमोनफोरा फरायनो मोनाखै फरायसालि गैयैनि थाखाय बेबायदिनो जोङो हान्थिनो थाखाय जेबो गैया जालांदों मानो होनोबा जों साननाय हनायानो जेबो गैया मानो होनबा जों लेखा फरायाखै बेनि थाखायनो ओ हान्थामेलानि
औ बेबायदिनो मोगा मोगि जाबोगासिनो दं।
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा जाखिनि बाथ्रा बुंदों बेयो सैथो रोखा नोंथाङा मा आ जिखि जाया उम हान्था मेला जोंहा जानानै बा हान्था-मेलाजों जोंहा मा मा जोंहा डेभेलप जायो जेनबा हान्था मेलाजों दावबायनाया।
ओ हान्था मेला जोङो गिबि गिबियावनो जोङो फरायसालि फरायसालिनि उनाव जोङो लामा दालां जोङो फरायनानै जेथिया जोङो सोलोंथाइ लांगोन गुन गोनां सोलोंथाइ अब्ला जों गावबा गावनो मोजाङै हान्थिनो हायो आ बेबायदिनो नोंथांजों फोरमायलायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों आ जोंना समाबो जाबाय नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा जाबाय बे ओ बाथ्रा बुंदों बेफोर गासैबो रोखा आरो आं नोंथांजों रायलायनानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों जाहाथे आं आसा खालामबावयो आरो नोंथांनि सोंथिखौ आं उननि आयदायाव नेनानै दंबावो दा गोजोन्थों नोंथां।
बरायबाय नोंथां।